औ नोंथां नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथाङा सावरायनो सम दंना?
औ नोंथां सावरायजागोन दे सम दङ।
खौ लानोसैना नोंथां खोनाबाय। नोंथाङा औ होनबा आयदाखौ आंङो औ। सामनि बागैनो लानोसै आरो ना नोंथां जेखौ जोंङो। साम माने ओंख्रि जाग्रा सामनि औ सामनि बागै लानोसै आरोना नोंथां
औ नोंथां।
औ औ औ औ साम जेखौ जोंङो ओंख्रि जायो। जेरै साम गोलाव साम लादाय बेफोरनि बागै सावरायनोसै आरोना नोंथां। औ सामखौ जोंङो। सिगां दैमाफोराव एबा खाथि खालानि बिलोफोराव दैफोरावबो खननानै लायनाय जायो आरोना नोंथां बेनि अनगायै नङाबा फुख्रिफोरावबो थायो साम गोलावफोरा एबा साम लादायफोरा बेफोरखौबो जोंङो लाबोनाय जायो आरो ना नों नोंथां आरो दानि दानि जुगाव नुनो मोन्दों जे सामफोरखौबो फाननाय बेफोरनिफ्राय खायसे खायसे सुबुंफोरा बेफोरबायदि लायो बेफोरबायदि बेफोरबायदि बिदि बायनानै लाबोनाय जायो आरोना नुदोंसै आरोना नोंथां। बेबादिनो जाय जाखिजाया हाथाइनिफ्रायनो जाया दैफोरनिफ्रायनो जाया जोंङो सामखौ लाबोनायनि उनाव जोंङो सानसे एबा साननै बेखौ जोंङो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
औ दैयाव सोमनानै दोननायनि जाहोनानो जाबाय सामनाव थानाय जे अन्थाइ बाला आरो साम अनि सामनि मैला मैलि बेफोरखौ जोंङो सामआ खिगारो होननानै बेखौ जों मा मा खालामो हरसे एबा हरनै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेनि उनाव जोंङो सामखौ जोंङो जानोसै समबा बेखौ मा खालामो मोनसे सानदांगा एबा सानद्रिफोराव जोंङो बेखौ बोखारनानै लानाय जायो आरोना नोंथां दैखौ गारनानै। बिनि उनाव दैखौ गारखांनानै बेखौ सान्दां गाफ्राव दसे सम दोननानै बेखौ जोंङो मा खालामो जागा होयो आरोना नोंथां सामआ जाहाथे बेयो जागानानै थायो। बेनि उनाव जोंङो मोनसे स्टेफेन एबा सुफोर लानानै जोंङो सामखौ दलद दलद बोखां खां बोखां मोनसे मोनसे बोखांनानै जोंङो सामआव थानाय बे दाखोन होनो जायखौ जोंङो बेखौ सामनि मोदोमाव जागानाय मोदोमाव थुनानै बे दागोनखौ बोखारना लानाय जायो आरोना नोंथां। औ बेखौ जों बोखारखांना लाखांजोबनायनि उनाव जोंङो सामखौआरोबाव गनद्रायफोर लानानै सिखा खुख्रिफोरजों जोंङो सामनि खिुथु एबा सामनि बिजौखौ जोंङो ससे ससे दानसनानै लायो आरोना नोंथां। बे दानसनायनि जाहोनानो जाबाय सामआ जाहाथे जोंङो सोबबा ओंख्रि जानाय समाव जों सोबबा जाहाथे बे मोदोमा गब गयो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोंङो। सामखौ दानना लाखांनायनि उनाव दसे सम दैयाव संख्रि होनानै सोबनाय जायो आरोना। सोमना लाखांनायनि उनाव जोंङो सामफोरखौ माफोराव एबा बबेबा जि गाज्रिफोराव लानानै जोंङो मा खालामो सामखौ नाहु नाहु संख्रि होयै होयै बुयै बुयै माने बिनि मैला बादामालिफोरखौ खारहैयो आरोना नोंथां औ औ। बिनि उनाव जोंङो आरोबाव बेखौ खेबनै खेबथामसो मोजाङै सुनानै लाबावनाय जायो आरोना नोंथां। औ। बेखौ जोंङो सबायफोरजोंबो जायो दालिफोरजोंबो एबा जोगोनारफोरजोंबो अनलाफोरजोंबो जायो। जानाय नुयो आरोना नोंथां।
औ औ।
नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना सबाय जों माबायदि रोखोम जायो?
मोजाङै खोनायखै नोंथां मा होनदोंमोनलाय
रोखोमै जायो खोना ना
हेल नोंथां मोजां मोजाङै खोनायाखै नोंथाङना नेटआ एसे प्रब्लेम जादों नामा?
माने माबायदि रोखोमै जोङो सबायफोरजों जायो
औ सा औ सामुख सामुखखौहाय औ-औ खोनादों खोनादों ओ‌ ओ। सबायजों हा सबायजों जानायखौ फोरमायनोसै होनबा आं एसे ना सबायजों सामुजों संनाय ओ जोङो सबायजो जानो गोनां जायोब्लासो सामुखौ गिबियावनो जोङो सबाय नांबाय ओमफ्राय जोंनो खारदैबो नांबाय खारदै-खारदै-खारदै नांबाय सबाय नांबाय ओमफ्राय ओमफ्राय जोंङो सामुखौबो गोनांथि जाहैबाय ओ‌बिदिनो जोङो खायफाया सबायखो सोमनानै दोनो दोननानै साफानो बेखौ दालाबा सान्द्रिफोराव हु खनानै बिनि जा बाख्ला सबायनि जिथु बाख्ला थायो बेखौ मोजाङै साफा खालामना लाबाय ओमफ्राय खायफाया सबायखौ देेनाबो लायो देेनाबो बानाय जायो ओमफ्राय बे सबाय सा फा खालामनानै लाबाय ओमफ्राय दैयाव सोमना दोननानै बिदिनो सामुखौ बाजार बा फुख्रिफोरनि बे हमना लाबोबाय बिदिनो साननै साननै बा सानथामसो दोननानै साफा जाहोनाय बायदि दोननायनि उनाव
औ।
मोजाङै सामुखौ सुनानै लानांबाय उम लानायनि उनाव बिदिनो साफा जायोब्ला बिनि माबाखौ एरखानानै बा बिनि माबाखौ दानथ उननि खिबुखौ दानसनानै ओ‌ बिदिनो सा खालामना लाबाय लानायनि उनाव ओ गिबियाव जोङो सारायखो अराव होबाय
औ।
होनायनि उनाव बेयाव थाव एसे होनानै सामुखौ एसे एवफरग्रोना लानाय जायो आरो साफा खालामखांनायनि उनाव एसे एवफ्रामग्रोना लानाय जाबाय जानायनि उनाव ओ बिदिनो खायफाया आलदा आलदा रोखोमनि सङो जोंनि थिं बे एवफ्रामना लानाय सामुखौ इदि थिखांना दोन दिखांना दोनथबाय माबाफोर गामलाफोराव बे दोन्थनायनि दिनाव बे स सबायखौ ओ सबायखौ खायफाया एसे टाउ होनाबो एवफ्रामो खायफाया एवफ्रामनानै एसे बेयाव दै होनानै मोजाङै गोदौ होयो होनानै बे सामुखौबो होयो आरो बिदिबो संङो ओमफ्राय आलदा आलदा रोखोमैबो संनाय जायो आरो आं बेखिनिखौ एसे मिथि
औ-औ नंगौ नोंथां बे सामुखौ औ बे साम गोलावखौ बे बायदि रोखोमै जानायनि उनाव जों मोनसे सामावबो नुबावो जे साम लादाय होनो ना नों थां औ बेखौबो जोङो फुख्रिफोर एबा दैमा बिलो फोरनिफ्राय जोङो खन्ना लाबोखांनायनि उनाव बेबायदिनो हरसे एबा हरनै सोमनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां आरो बेखौ मा खालामनाय जोङो जानायनि सिगां जोङो बेखौ मोनसे बरथनाव संख्रि एसे होनानै दै होनानै रुनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां ना औ। बेखौ रुनानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला गुसु जायो अब्ला जों बे सामनि मोदोमखौ एरननानै लायो आरोना नोंथां बेखौ जोङो औ बेखौ जोङो खलथायैनो जानाय जाया आरोना नों थां मानोना बियो गिदिर जानायनि थाखाय औ बे सोबजायैनि थाखाय जोङो बेखौ मा एरखनानै लानाय जायो आरोना नोंथां एरखनानै लाखांनायनि उनाव जो बेखौ मोजाङै संख्रि एबा सदाफोर बेफोरबायदि होननानै जोङो सिग्लि सिग्लि मोजां जोङो बे साम'आवथानाय मैला बादामालिफोर मोदोमाव थानाय बेफोरबायदिफोरखौ जोङो मोजां साफायै सुनानै लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो बेफोर खौ जायो मैथाफोरजों एबा नोरसिंफोर होनानै बेफोरबायदि होनानै जेरै गो खै बुस्थुफोर होनानै जोङो बेखौ एवनानै जानाय जायो आरो ना जेरै मैथाफोरजों जायोब्ला जोङो बेखौ सुना लाखांनायनि उनाव मोजाङै थाव होनानै सामब्राम होनानै बामलु होनानै एवनानै लागोरोनानै आरोबाव जोङो माखासे समब्राम गुुर बेफोरबायदि हायजें हायला बेफोरबायदि देफबनानै होनानै दसे दै होखांनायनि उनाव एव-एवफ्रामखांनायनि उनाव दै होनानै बेखौ जोङो आरोबाव मैथाखौ सायनानै लाखांनियनायनि उनाव मैथा गोजाफोरखौ जोङो होसननाय जायो आरोना बिनि उनाव दै होनानै आरोबाव जोङो एसे जेम जेम खालामानै बे साम'जों मैथा गोजाजोंखौ जोङो बेबायदि रोखोमै जायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ
बेबायदिनो जोङो आरोबाव साम' गोलावफोरखौ जेरै जोगोनारफोरजोंबो जानो हायो अनला फोरजोंबो जानो हायो आरो ना बे साम'जों औ बे साम' ओंख्रियाबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे गोजौ मानथोनि ओंख्रि होननानै जो आङो माने बयबो मिथियो आरोना नोंथां औ नों थां नोंथांमोननि ओनसोलाव बे साम' लादायफोरखौ जानाय जायोगोन ना जाया नोंथां
जानाय जायो जोंनि ओनसोलावबो जायो थेवब्लाबो एसे खम माने गोबां मोननो थाङा नालाय जोंनि ओनसोलाव एसे खम जायो आरो औ
माने औ आरोबाव जोङो मा साम'खौ जोङो अनलाफोरजोंबो जानाय जायो आरो ना नोंथां आरो साम'खौ जोङो एवनानैबो जानाय जायो औ औ नोंथां नंगौ
औ
नोंथाङा फोरमायनो हाबावगोनना आरोबाव मा मा रोखोमै जायो
ओ बिदिनो एरख'ना जानाय ओमफ्राय बे जोगोनार बिदिनो फोरमायना होनाया ओमफ्रायथ' गोबांबो एसे बांद्राय आं ओंख्रि संनायबो जाया नालाय
औ अ अ नंगौ नोंथां जोङो साम'फोरखौ जोङो सबाय मोनै समाव जोङो दालि फोरजोंबो जानाय जायो आरोना नोंथां दालि आलु फोरजोंबो बेबायदिनो ओ सबाय फोरखौ दसे ओ सामफोरखौ दसे एउफ्रामना लाखांनायनि उनाव जोङो दालि फोरखौ खेबसेयैनो होसनखानानै साम' एवनाय समावनो होनानै बेखौ आरोबाव गोदौहोबाय थानानै आदा घन्टा एबा साम'आथ' गनो थाखाय गोबाव सम नांगौ जायो आरोना नोंथां बिनि थाखाय जोङो औ दसे गोदौ होखाब होबाय थाखांनायनि उनाव जेब्ला साम'आ गनाय बायदि जायो एब्ला मोनसे मोननै बथल ओंख्रि संनाय समाव जोङो गनानै थायो बेफोरबायाददि नुनाय समाव जोङो बेखौ गबाय होन्नानै माने साखिनायनाय जायो आरोना नों थां दसेनि उनाव एक घन्टासोनि उनाव बेनि उनाव जोङो औ साखिखांनायनि उनाव माखासे जेरै दुन्दियाफोर सामब्राम बेफोरबायादि होनानै जोङो माखासे सामब्राम गुफुरफोर बेफोरबायदि देफबना हरबावनानै जोङो मा साम'खौ माने जाजानाय जायोब्ला जोङो सोबख'नायनानै खांनानै जानाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां नंगौ
बेखौ होनो जोङो आरोबाव जाबाबो खुरैसेै जायाबाबो खुरैसेै बेफोरबायदि होननानै जोङो उनाव बुंनाय जायो आरोना नोंथां मानोना जोङो बे औ औ औ होमबा समाबो जाबाय नोंथां दोनथ' लायनोसै नामा नोंथां औ नोंथां औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
नोंथाङा जोबोद गोजोन्नाय थाबाय रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां